औ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनानो मोन्दों नोंथां औ।
अ ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामबायासि
अ नोंथां आं नै जिरायनानै दं नोंथां
अ मोनाबिलिनि जामुं आरारििफोर जाबाय नोंथाङा?
औ नोंथां जानायाथ' जाबायमोन नालाय
अ मा मा ओंख्रि मोनजागोन नोंथां?
ओंख्रिया नोंथां माबासो मा होनोमोनलाय कबिजों आलुजोंमोन ओमफ्राय नायसे थुलैनाय सानजारि बाथोन जानाय जाबाय नोंथां
औ
औ ओमफ्राय नोंथांमोना माथो माखै् जाखो नोंथां
नोंथां आंहथ' ओंख्रिया जेबोआनो गैला होनजायोलै दिनै दावदैजों जाना फैबाय आं ज जानांबाय माने
औ औ औ ओमफ्राय नोंथां फुनायफ्रा माबायदि सोलों नोंथां
गायनाय फुनाया नोंथां मा होनबावनो जोंना गेजेरावनो नांथानानै दंलै नोंथां बोथोरा नोंथां अखा थाइफैगासिनो माथो नै दिनै आरो गायनाय फुनाय समावबो अखानि एसे आंखाल जादोंमोन नै अखे दासो एसे थाइफि् आांलायबाय।
अ खोनादों ना नोंथां हेल' हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां औ।
अ खोनाबाय आंबो खोनाबाय नोंथां औ।
औ औ औ।
अ हामबा गायनाय फुनायफ्रा गेजेरावनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां गायनाय फुनायनि गेजेरावनों नांथाना दं नोंथां ओमफ्राय गायनाय फुंनाया बोरै सोलिनानै दं?
अ नोंथां आंनाथ' फ्राय जोबफ्रामबाय होनजाबाय नोंथां ओरैनो खोथिया थिलि दब्लायै दब्लाय साथाम बिदिल'सै आरो ना खोथिया थिलि जा फोदोंमोन बेखिनिल'सै माखासे बोरखौथ' आङो माबाबाय मा होनो मैगंफोर एसे खेथिफोर मावनो होननानै दोननाय जाबाय नोंथां
औ
औ
ओमफ्राय बोथोर्फा नोंसनिथिंलाय माबायदि सोलनानै दं नोंथां
मथे मा
अ औ औ। ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि आरो ना नोंथां।
औ नोंथाङा आं फ्रियालाय औ फ्रि
ओमफ्राय आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानैसो होदोंमोन नोंथां आंसिम फोरमायरनो हागोन हाया। होमबा नोंथाङा आंनिसिम हान्थामेलानि बागै फंनैसो दानि जुगनि आथामेलाबा बे फंनसो फोरायहरनोाग नामा
औ हागोन नोंथां मोनाय आं फोरमायनो नोंथांनिसिम हान्थाामेलानि बागै
औ जागोन दे नोंथां औ।
औ हान्था मेला बुङोब्लाथ' दा जोंहा गोदोनिफ्रायनो गोबां बिबांनो दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां हान्था मेलाखौ औ मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि बादि दानि जुगाव जोंहा मोसौ गारि गराइ गारि मैसो गादिफोरजों जों माल रोगानाय एबा बायला जिला लामाफोरजों माल रोगानायखौ जों नुोनो मोनला नोंथां जोङहा जा सालायबाबो जोङो लामाफ्रा दानि जुगाव सेनिक रेभेलखौनो जों होनजायो मानो होनोब्ला जोंनााथ' गोदो बिदियनो नङामोन नोंथां बायलाय
खोनादोंना नोंथां? हेल'
गोजान जायगाफ्रावबो जोंहा मावजानो थाखाय हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
गुबुन गोजान जायगायावबो जोंहा माल रोगानो थाखाय जों आरो दङ दानि जुगाव रेलगारि गारि गुरा आरो माखासे ओनसोलफ्रावबो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगा सिम लांनो थाखाय जोंहा नावारि जाहाज जोंहा मोननाय जायो दानि जुगाव नाथाय गोदोनि दैमाफोर बारनानै जों मालफोरखौ रोगानो हायामोन मानसिफोर दिहुननो रोङैयाव जोंहा गुबुन दाबसे एबा बारनाय जायगा
औ औ औ
ज जोङो गिदिर लांनानै जोङो मालफोरखौ दा ट्रेन्सफार खालामनो हायो आरो हेल' औ नोंथांनिखौ हेल'
जाला खोनला